खुलुम नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दं?
आं ओरैनो जिरायना दं नां
अ गोजोन मोना बिदि नोंथां।
औ गोजोन मोनाबिलि।
आं नोंथांजों एसे सावरायनो होननासो कल खालामनाय जादोंमोन नों नथां आङो नोंथांजों जानबुंनि सोमोन्दै एसे सावरायनो सानदों। नोंथाङा सम जागोनबा सावरायजागोन दा। औ बिदिब्ला आं बुंलांनोसै जानबुंनि थाङोब्ला जानबुंखौ इंराजियाव मबाइल फन होननाय जायो बे जानबुङा जोंनि बर' सोदोब। सोदोब बे बर' सोदोबब्लाबो जोंना बांसिनानो बर' हारियावहाय सुबुंफोरा। जानबुं होनालासे जोंहा इंराजि मबाइल सोदोबखौसो बाहायखानाय जायो दा बे जानबुङा गोदो गोदाय जोंनि ओ जोंनियावहाय गैयामोन थ जानबुं गैयिनि जाहोनावनो जोंना गोबां खायसे खस्थ जारलानि गेजेरजों जोंना सहायनांगौ जायोमोन नाथाय आथिखालाव जोंना जानबुं फैखांनायनि उनावहाय जोबोर ओ जोंनि जिउ खांनाय राहाया गोरलै जानानै फैबाय होननानै बुंनो हायो जेरै बिदिन्थि हिसाबाव बुंनो थाङोमोनब्ला गोदो जोंना गोजान गोजानावहाय ओ बायदिसिना खबर लानो गोनां दङोबब्ला बा सोरनोबा बायदिसिना खौरां हर हरनांगौ जायोब्ला जों खम समनि गेजेरावनो बेखौ हरनो हायामोन बायदि जोङो लाइजाम लिरनानैसो जों हरनांगौ आरो बे लाइजामखौ दैथायनायाव बे लाइजामा सानसे साननैयावनो मोनहैनाय बिदि जायामोन गोजान गोजाननावहाय जोंना गोजान गोजान जायगा मोनब्लाथाय बे लाइजामा मोनहैनियावनो खमायावहाय जोंना से मानट जिनै मासबो जालायो होननायखौ जों खोनानो मोनोमोन। बे नाथाय आथिखालावहाय जोंना जानबुं फैनायनि उनावहाय जानबुंनि गेजेरजों जोङो दानो‌ जोङो सोरखौबा जोङो नाम्बार खौ थुनानैहाय जों बेजों गोनां फोरखौ जोङो फोरमायलायनो हायो बायदि मोजां गाज्रि खबरखौ लाहरनो हायो। बायदि खैफोद आफोदनि खोथाफोरखौआवबो जोङो बेखौ खबर लाहरलायनो हायो। हायो आरो जानबुंनि गेजेरजोंनो दा बियो जोंनि जिउ ओ जिउ खांनाय राहायाव फैनानै जोबोद गोरलै जासिनबाय लोगोसेनो बुंनो थाङोब्ला जानबुंङाहाय जोंनि खौरां लानाय एबा खैफोदा फोरनि खबर लानायावल' नङा जानबुङा जोंनि बे आथिखालाव ओ जोंनि गथ' फरायसाफोर ओरैबायदिहाय हेफाजाब होदों जेरैहाय बुंनो थाङोबा दा गथ'फोराहाय जोंनिया गोदो समावहाय बिजाबखौनो लानानै फरायोमोन नाथा नाथाय दाना जों जानबुंआवनो गासैखौबो मोनजोबो जानबुङावनो जोङो मा सोंनायनि फिननाय खौ नांगौ बे सोंनायखौ जोङो थुना होनाय लोगोसेनो गुगोलफोर बायदि एपनिफ्राय जेरै सादजिपितिफोर बायदि एपनिफ्राय जोङो बेफोरनिफ्राय जोङो सोंनायखौ थुना हो होब्लानो बेनि फैनाया रोखा रोखायै फैजोबो आरो दा बिनिफ्रायनो जोङो गोबां गियान जोंनि मिथिनो नांगौफोरखौ फरायसाफोरा बिनिफ्रायबो मोननो हायो। आरो बे फरायसानिल' नङा साफ्रोमबो फरायसा नोङालासिनोबो साफ्रोमबो सुबुं ङानो गोनां गोनां सोंथि गोनां गोनां मिथिनो गोनां बाथ्राफोरखौ जानबुंनि गेजेरजोंनो सुंद'खौ होनानै गासैबो मोननो हागोन मिथिनो हागोन। सोलोंनो हागोन आरो नोंथां। दा बिनि अनगायैबो जोंनाहाय गोदो ओ रेडिअ' बायदिसो बाहायनाय जायो। मोन अबावबा समाव जोंनिया माइ माबाफोर खैफोद-आफोद जादोंब्ला जों बिफोरखौ जों मिथिस'आमोन बेनिसै आंथ' रेडिय' गैयियावबो बेफोरनि मा जायगायावहाय माबायदि खैफोद जादों बेफोरखौ जों मिथियामोन ना थाय दा आथिखालावहाय जोङो इउटुबफोर बायदि एप बा गुगोल बायदि एपफोरावनो जों बायदिसिना जोङो रादाबफोरखौ जों मोनो मायाव मा बायदि जाथाय जादों बा जोङो बोथोरनि खौरांफोरखौबो जों मिथिनानै मोनो। दिनै ओ बोथोरा माबायदि जागोन बेफोरनि सोमोन्दै गासैखौ खौबो जोङो ओ जानबुंनि गेजेरजोंनो मिथिनो हायो। बुंनो थाङोब्ला जोंनि जिउ खांनाय राहायाव जोंनि जिउ खुंनाय लामायाव जानबुङा जोंखौ जोंनि ओ जिउ खुंनाय खौ जोबोद गोरलै खालामनानै होदों जोबोद जोंनि जिउ खांनाय ला लामायाव हाय जोबोद मदद होदों आरो जेरैहाय ओ मेथाइ खोनासंनोब्रा ओ जों मेथाइखौबो जोङो जानबुंनि गेजेरजोंनो खोनासंनो हायो जोङो बेयो ओरैबायदि मोनसे जिराद जाय जिरादखौ जों आखायाव लानानै मोनफ्रोमबो जायगायावनो बेरायनो हा हायो गिदिंनो हायो जों मेथाइ खोनासंनो हायो लोगोसे सोरबाफोर गथ'आ गिथार दामनो गोसो बा मोसानो सोलोंनो गोसो बा मेथाइो सो नो गोसोब्ला जोङो इउटुबफोर बायदि एपनिफ्रायनो गोबां भिडिअफोरनि जे जों बेखौ गाव गावनो न'आवनो थानानै जोङो सोलोंनो हायो गुबुन फोरोंगिरि गैयाबाबो गाव गावनो बेखौ जोङो जानबुंनि गेजेरजों सोलोंनानै लानो हायो आरो नों दा बेनि अनगायै बो जोङो गोबां जोङो सावथुनफोर नायनोब्ला गोदो-गोदाय जोङो फोथारफोराव ज' जालाय लायनानै जों सावथुनखौ जोङो नायनांगौ जायोमोन फदाफोरावहाय लोगोसे जोङो उनाव टिभि फैबाय टिभि फैखांनायनि उनावबो जोङो बिदिनो दिस सोनानै बा बायदिसिना चेनेलनि गेजेरजोंसो जोङो बि बिफोरखौ ज' ज'यै नायनांगौ जायोमोन नाथाय आथिखालाव जों जानबुं लानानै मा खौ मा सावथुनखौ नायनो गोसो जों थुुब्लानो गासैखौबो मोनजोबो आरो लोगोसे बेनि अनगायैबो गोबां एपफोरावहाय जों बायदि भिडअसफोर हेगारनायनि गे गेजेरजों मोजां मोजां भिडअस एगारनायनि गेजेरजोंबो जोङो गोबां ओ ओ फैसा रांबो खामनो हायो आरो दा बुंनो थाङोब्ला बियो फ्रोमबो बिथिङावनो जोंखौ गोबां मदद होदों नाथाय मदद होदोंब्लाबो ओ गोबां सुबुंफोरानो बेखौ गाज्रि हाबायाव बा बेखौ मा बेदिहाय बाहायनांगौ बाहायनो रोङै गोबां सुबुंङानो बिनि बाहायनायखौ मिथियैलाय गोबां जेंनायावबो बा खैफोदावबो गोग्लैदों आरो जेरावहाय उन्दै उन्दै गथ'फोरा मोजां भिडअफोरखौ नाय जासेनो गाज्रि भिडअ बा गाज्रि सावथुन फोर नायनायनि जाउनाव गाव गाव गावनो गाज्रि लामाथिं साननाय हनाय गाज्रि लामा खेल लांदों लोगोसे गोबां खेला गेलेनाय मबाइलवहाय बाजान हाय बेफोरबायायदि गाव गाव गावखौनो फरायनायाव सम होआलासे मा खालामदों समखौ ओरैनो बारग'होदों आरो दा मोजांङावबो मोजाङावबो जादोंब्लाबो खायसे गाज्रियावबो बाहायदों आरो दा आं बेखिनिखौनो नों नोंथांनि सिगांङाव फोरमायबाय नोंथांङा आंङो माबाफोर फोरमायनो सानदों नामा
अ नोंथां आंबो जोंनि बर'फोरनि मा होनो आगर आखाय एबा दानाय लुनाय इन्दि लुनायनि सोमोन्दै नोंथांनि सिगांङाव फोरमायनो सानदों नोंथांङा दा सम दंबा फोरमायजागोन नामा नों
औ फोरमाय जागोन नोंथां
जोंनि बर'फोरनि माने आगर आखाय आरो इन्दि लुनायनि सोमोन्दै खोन्थालांनोसै औ बर'फोरा मे गोदो गोदाय समनिफ्रायनो मा होनो जि जोमखौ गावबा गावनो दा बर' हिजावफोरा मिथिंगायाव मोननाय बिफां बिलाइ एबा रोदा बेफोरनिफ्राय गाब दिहुननानै मा होनो खुन्दुंङाव गाब गानानै समायना रमायना आगर एरनानै गानबोदों आरो आरो बेखौ जोंङो मा होनो मिथिंगानिफ्रायनो बुथुमनानै लाबोदों। थिग बे बायदिनो इन्दि इन्दियाबबो मोनसे माने इन्दि एम्फौनिफ्राय दिहुनजानाय इन्दि बिलाइ जानानै जानानै थांनानै थाग्रा रोखोमसे एम्फौनिफ्राय जोंङो मा होनो बे एम्फौखौ जोंङो फिसिनानै फिखांनायनि उनाव बे एम्फौआ जेब्ला फिथोब थ फिथोब थोबनानै जेब्ला उनावहाय माहोनो बे एमौनि फि थोबनिफ्रायनो जोंङो खुन्दुं मोनो आरो खुन्दुं दिहुनो बे खुन्दुंखौ जोंङो
फिथोबखौ जोंङो मा होनो खुन्दुं दिहु नों फिथोबखौ जोंङो मा होनो बिदिनो सोमनानै दोनगोरो आरो गोबाव सम खाथुमनानै दोनगोरो गुरै जाजासिम ओमफ्राय बे जेब्ला फिथोबा गुरै जायो अब्ला जोंङो मा होनो बेखौ थावख्रियाव लुनानै खुन्दुं दिहुनो आरो खुन्दुं दिहुननानै बेबायदिनो जोंङो गाब गानानैबो मा होनो गाब गानानै बे खुन्दुाव गाब गानानै जोंङो मा होनो दखना बेफ फास्रा इन्दि जि दानानै गानबोदों आरो। आरो बे खुन्दुावनो जोंङो गाब गानोबो हायो आगर एरनो हायो।
औ औ
बर'फोरनि दानाय लुनाय होननानै बुंङोब्ला जोंङो गाननाय जोम दानाय लुनानै माने बर' बर' हिनजावफोरानो दानाय लुनायखौ दानानै गानबोदों बर' हिनजावफोर गानग्रा गोबां दंङो जोंङो मोननो हायो दख'ना आरो फास्रा आलन आर'नाइ बेखौ मोननो हायो आरो बर' हौवाफोरा गानो जेरै गामसा आरो फालि खाव खाग्रा बेखौ मोननो। मोननो हायो आरो मोननै रोखोमै गानो मोनसेया जादों अग्रं दख'ना आरो लांगा दख दख'ना बेखौ जोङो मा होनो गानबोदों आरो गोदो गोदाय समनिफ्रायनो अग्रं दख'नाखौ जोङो माने जेरबायाव खानानै जान जियाव थेबनानै गानबोदों आरो आरो लांगा दख'नाखौ जोङो बिदिनो जेरबायावल' थेबनानै गानबोदों। बांसिन बांसिन फुजा फोरबो माबाफोरावबो जोङो मानो अग्रं दख'नाखौ बांसिन सिन गानबोनायखौ नुनो मोन्दों आरो बेबायदिनो गामसाखौबो बर' हौवा फोरा मा होनो फुजा फोरबो एबा मानिबा समाजारि आसार खान्थि फोरबोफोराव मा होनो गामसाखौ लेनथिया थेबनानै गानबोदों आरो ओरैनो थानाय समावथ' ओरैनो गानो सादारनैनो गानो बेबायदि आरो आगर होननानै बुङोब्ला जोंनि बर'फोरनि गुबै आगरफोरानो जादों हाजो आगर दिंखिया आगर दाउ वराइ मोख्रेब थाइगिर बिबार फारौ मेगन मावजि आफा खांख्रिखला आगर। बेफोरखौनो मोननो हायो आरो आरो दख'नाखौ जों मोननो हाबावो दख'ना थावसि दख'ना थावसिखौ बर' हिनजावफोरा मानो बर'नि हाबायाव हिन्जाव गोदानो गानहोनाय जायो आरो बैराथिफोरखौबो गाननाय नुनो मोनो। मोनो। नाथाय आथिखालाव दख'ना थावसिखौ जोङो गोमो दख'नाखौनो बांसिन गाननाय नुयो। गोदो गोदायनि माने दखना दख'ना थावसिया गोजामोन आरो आगराबो आगर बोरायमोन आरो। ओमफ्राय बेबायदिनो दौदिनिखौबो दौदिनियाबो दख'ना थावसि गानो दौदिनि गानग्रा दख'ना दखनाखौबो दख'ना थाव सिखौनो होननानै बुंदोंमोन। बेबायदिनो दख'ना थावसियावबो आगर एरनानै गाब गानानै गानबोदों आरो। दानो बिदिनो आर'नाइ आर'नाइखौबो जोङो मोननो हायो मानो जोंनि माने बाउनाय आलासि सिबिनाय एबा बिदिनो। मोसानाय बेफोरावबो जोङो बैसागु मोसानाय बेफोराव जोङो आ आर'नाइखौ मानो। जानजियाव खानानै मोसाबोदों आरो बर'नि जेरै बागुरुम्बा मोसानाय बे बागुरुम्बा मोसानाय। याव बर' हिनजावफोरा फाफ्लिनिफ्राय जानजिआव फाफलियाव लायो मोनसे ओमफ्राय। बेखौ आरो जान्जियाव खायो आरो बेबायदिनो खानानै गान मोसाबोयो आरो ओमफ्राय आर'नाइया मानो गोबां आगर एरनानै गाननो हायो जेरै जों मानो हायो बाहायनो हायो। जेरै जोङो हाजो आगर एरो बेयाव बिदिनो दिंखिया आगर बो एरो ओमफाय आर'नाइखौ गोदोनि समाव माने मखरदमा आगर होननाय मोनसे दंमोन बेखौ। जाय मखर दमा आगरखौ जानला मानला माबाफोरा हेबनो रोङा आरो एरनो हाया बै जि दानो गोरों आइजोफोराल' बेखौ एरनानै गानबोदों जाय मखरदमा आगर गानो बे मानसिखौ जोमो बे आरो मखरदमा आगरनि आर'नाइ लायो बे मानसिखौ मानो समाजाव मान होयोमोन आरो। मान होबोनायखौ जों गोदो मोननो हाबोदों आरो आथिखालाव जोङो। गाननाय जोमनायखौ गोबां सोलाय सोल' नुबोदों गोदोनि आरो दानि गेजेराव गोदो जों आ आखायजोंनो मा होनो दानानै गानबोदोंमोन आगर एरि आखाइफोरखौबो गावनो आखाइजोंनो। गाब होनानै आखाइजोंनो एरनानै गानबोयो नाथाय आथिखालाव। जोङो गोबां सम मोनैयाव आरो थांना थानायनि गोरलै राहा दिहुननानै लानायाव बेबायदिनो जोङो